औ औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
ओ फ्रि ना?
औ फ्रि दायो।
ओ अ जों होनबा दायो टपिकआव फैनोसै माने उम माने जेनेबा ओ टपिकआनो जाहैबाय दामगा दे-देग्रा बर'फोरनि। जेनेबा नोङो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ। दाब्ब'
उम।
ओ जोंहा गोबां दङ नङा होमबा। दा बर'नि गुबै दामग्रा देग्रा होननानै
औ। खोनादों ना? ओ
ओमफ्राय बानायनाय जायो आरो।
औ।
दा बिदिनो जोङो बेखौ औ मा समनिफ्राय बाना माबानो रों माब्लानिफ्राय बाहायनो रोंनाय बेखौ जोङो एगजेक्टलि ओ बुंनो हाया। मानोना बेखौ जेब्लानो बर'फ्रा मानानै जोङो आर'ज लानो रोंदोंमोनबा खंबथाय इसोर सिबिनो रोंदोंमोन बै समनिफ्रायनो बेखौ बाहायबोनो रोंदों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। मानोना बेफोर गैयाबानो जोंनि ओ हारिमुवा ओ जायामोन बेनिखायनो जोङो जेब्लासिम बर'फ्रा ओ संसार जाबोनो रोंदोंमोन बा समाज जानानै रायजो जाबोनो रोंदोंमोन बै समनिफ्रायनो बेखौ बानायनानै लाबोनो रोंदों होननानै जों मिथिया आरो मानोना बर'फ्रा मामोनलाय जोङो मिथि मिथिंगानि सायावनो बर'फ्रा थांनानै थाबोनाय सोनारानानै रायजो जाबोनाय मोनसे हारि नङा होमबा। जेरै जोङो मिथिंगानिफ्रायनो नखराव नांगौ जानाय मुवा संसार जानायाव नांगौ जानाय मुवा थांना थानायाव नांगौ जानाय मुवा गासिखौबो जोङो मानिनानै लादों मिथिंगानिफ्रायनो बानायनानै लादों नङा होमबा। जेरैहाय जोङो बां लुनो थाखाय औवा बाहायो जोङो दंफां बाहायो जोङो थुरि थुरि बाराय‌ जोङो
ओं ओं।
थुरि बाहायो जोङो। बिदिनो ओ
औ।
जोङो संनाय खावनायाव बाहायनो थाखाय जेरैबायदि सान्द्रि, संग्राय, खेरखा, खादौ नङा होमबा। बिनो आबादाव आबादाव जोङो खादा, नांगोल, जुंगाल, मै बायदिसिना बायदिसिना आरो जेरै जोङो औवानिफ्राय बा ना लाबोदों थिग बेबायदिनो जोङो बर'फ्रा दामग्रा देग्राफोरखौबो जोङो दंफां आरो औवानिफ्रायनो बानायनानै लाबोदों आरो
औ
हाय जोङो औवानि बानायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गाहायावनो सिफुं थाबाय
औ ओं
सिफुङा जोंहा औवा
औ
औवा थेरे बा औवा जोङो फिसा एसे सेरैे फर गोलावनो फर' गोलावखौ जोङो आराम हास'नानै हमना ला बे देर फुट नङाब एक फुट
औ
आंनि सिफुङा मा आाला एसे आलादा रोखोमनि जायो नङा होमबा
ओम जायो दा
ओ गुबुन गुबुन हारिफोरनि दामग्रा देग्रा दामग्रा सिफुङा जाहैबाय बिसिना ओ मोन दथा सयथा गुदुं थायो
औ
दा जोंनि बर'फोरनिया माोनलाय मोनबाल' थायोना
ओ
मोन बेनिफ्राय सुग्राजों जोंनाबो सुबिदा जायो आरो
औ
हाजायो
ओं
दा ओंखायनो जोंनिया मा होनदों जोंनिया एसे आलादा जोंना गरं बाल' जायो आरो
औ
दा बेखौ जों आराम सै नानै ओ गुदुंखौ जोङो अराव सावनानै
औ
जायो
ओं
दा बेबायदिनो जोङो मा होनदों बेसि सिफुंखौ बानायनानै लाबोनो रोंदों आरो औवानि गेजेरजों
औ
आरो जोंहा बेयो गोबां देंखो जोङो बेनि गेजेराव होनो हायो
ओं औ नंगौ दा
औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायगोन नामा बेनि सोमोन्दै
बिदिनोथ' ओरैनोथ' जोंना बर'फोरा इदिनो बेफोर ओ दामग्रा जुग्राजों दामग्रा जुफोरजोंथ' बिदिनो बैसागु मोसानाय बिदिनो बायदि इदिनो ओ बर'फोरनि बिदिनो बागुरुम्बा मोसानाय खाम जथा सिफुं बेफोरखौहाय बाहायनाय जायो आरो ओमफायो बेफोरखौ बाहायनानै जेनेबा बर'फोरनि माबा नेरसोना बेनो जाहैबाय आरो
औ नंगौ नंगौ दा जेरै जोङो बैस सागु रंसानायाव बेफोर गैयाबानो जोंहा जाया नङा होमबा।
औ जायादा।
मेथाइजों मोसानाय मुसुरनाया जोंहा जाया बा जोंहा आर'ज खन्नाय बेफोरावबो जोंहा इसोर सावबो जोंहा जाया होमबा बेफोरनि गोनांथि जों बेजोंसो जोंनि हारिमुवा थांनानै थागोन नङा होमबा। दा खाम होननानै बुङोब्ला जोंना खामाबो गुबुनफोरनि एसे आलादा जायो नङा होमबा। जोंना उम गे गेदेर गोलाव बेनिफ्राय खामखौ जोंना जोङो बानायनाय नुयो। ओ मोसौ बि गुर नङाबा बोरमा बिगुर मैसो बिगुर नङा होमबा।
औ।
बेबायदिखौ बिसोरनि बिबफोरखौ जोङो मा खालामो
ओं।
खाम बानायनो थाखाय जोङो मोनसे दंफां थुख्रानि गोनां जायो।
औ।
जेरैहाय जोङो खाम बानायनो थाखाय मान्दार दंफांखौ जोङो बयनिफ्रायबो साबसिन होननानै बुंनाय जोंङो खोनायो आरो।
औ।
ओ बा मान्दारा ओ सिङाव मा होनदों खामखौथ' जोङो खुरनो गोनां जायोना गुदुं।
औ।
खालामनानै जोङो गल खालामनानैसो जोंहा बेयावसो बेयाव जोङो जुनारफोरनि बिगुरखौ होआ होमबा।
ओं।
जुनारफोरनि बिगुरखौ होनानै जोङो बेयाव बुथुमनाय जायो आरो। जेरावनाखि जोंहा बिहा मोनसे ओ फारैथिंबो मोनसे गल गोसोम थायो नङा होमबा?
औ।
बे गल गोसोमखौबो ओ बानायनो दा बेजों बानायनाय जाया आरो बेबायदिनो जोंहा गोमसार गुदुंबो थायो नङा होमबा।
औ।
मोनसे गुदुं जायनि गेजेरजों जोङो थामबु दुम दुम बुयोबा माने बेयो ओ
ओं।
रिंसारो आरो बे गुदुंजों बारा गबोनानै।
औ।
आरो जोङो खामखौ मा होनदों जोङो फोरानबाय थानांगौ। बेनिफ्राय जोंहा दुरुंबो थायो। बे दुरुंङाबो लासै लासै बिदिनो रुंलांबाय थायो।
औ।
बेखौबो जोङो सम लायै सम लायै बोबाय थानांगौ आरो। जाहाथे बे बिगुरा गो - गोख्रों जानानै दामनाया गोबां मोजां जायो रिंसारो। होमबा आरो जोंनि खाम नि गोमनाया गोबां गोसा जायो गोबां गोजान गोजान जायगाखौ खोनानो मोननाय जायो।
औ।
दा बिदिनो बेवहाय जोङो गोबां माने देंखो दामनायनि देंखोफोर रिंखां होनो हायो आरो। नङा होमबा। जैैरैहाय बागुरुमबा दाउस्रि देलाय बायदिसिना गोबां गोबां गोबां दं आरो।
ओं।
बेफोरखौ दामग्रा देग्राया जोंनि नंगुबै बर' हारिनि नेरसोन नङा होमबा? दा बेफोरखौ जोङो मा खालामनांगोन? जोङो जेरावबो बाहायनांगोन आरो। बाहायबोगासिनो दं आरो इयुनाव बो बाहायलांबाय थाखागोन जोङो।
औ।
बेबायदिनो खामनियाव जोङो सेरजाखौ रायखांनो हायो।
औ।
सेरजायाबो जोंनि मोनसे मख'जाथाव बर'नि मोनसे एखदमबारे नंगुबै दामग्रा नेरसोन आरो।
औ।
माने गोबां मिलौदो देंखोआ रिंखांनायखौ जोङो नुनो मोनो मोननाय जायो। दा बेखौ लानानै जोंहा सान्दों बावदियानि सल'बो दङ नङा होमबा?
औ दङ दा।
दैया माने खालाय जानानै बोहैयैयानो सान्दो बावदियानि सेरजा दामनायजों गोजोननानै बियो माने दैया बोहैफिनलायनाय खुगा सल'फोर दं आरो।
औ
नंगौ ना नङा जों बेफोरखौथ' बुंनो हाला बेयो जाहैबाय खुगा सल'सो नङा होमबा? जोङो बुंनो हायो माने सेरजानि देंखोआरि बेबायदिनो मिलौदो जायो जाय बेखौ खोनानानै जों बयबो गोजोन मोननो हायो आरो।
औ।
दा जोंहा सेरजायाबो बिदिनो दोंब्रै थायो नङा होमबा?
औ।
आरो सेरजा दाम बानायनो थाखाय जोङो दंफां थुख्रानि गोनां जायो। आरो बे सेरजाखौ मा
जोङो सेरजाखौ उम सिजौ दंफां सिजौ दंफांयाबो बयनिफ्रायबो साबसिन जायो होननाय आं खोनायो आरो।
ए औ।
बे गुबुन गुबुन दंफांखौबो बानायो खिन्थु सेरजानि थाखाय सिजौ दंफाङा बयनिख्रुइबो बेस्ट एबा साबसिन होननानै खौ जों मोनो‌ आरो बेयावहाय जोंहा मा दोंब्रै दिरुं थायो आरो दिरुंफोरनिबो नाम दङ। बिङि बायदिसिना दं आरो मोनब्रै आंबो गोसोआव गैजोबब्ला। बिनिफ्राय जोंहा सेरजायाव मोनासे जुनारनि बिगुरबो बाहायो होननानै जों मिथियो। मोफौनि ना माने बिगुरखौ सेरजायाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
बेनिफ्राय सेरजानि ओ दिरुङा दोंब्रैयाव
ओ आगसिनिफ्राय सानोबा आगसिनिया बयनिख्रबो फिसासिन जायो।
औ।
बेनिफ्राय बिनि सेकेणडनिया एसे गिदिर जायो बेनिफ्राय आरो थार्दनिया एसे गिदिर जायो आरो जोबथारनायनिया बयनिख्रुइबो देरसिन जायो आरो।
औ।
दा बिदिनो सेरजाखौवो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायनानै लाबोनो रोङो बिदिनो जोंहा थरखा ना होमबा जायखौ जोङो हौवाजों बानायनाय जायो। बेनिफ्राय गना गंगनाखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो।
औ।
बिदिनो बर'फ्रा दामनाय देनायनि आगजुफोरखौ गावसोरनो बानायनानै लाबोनो रोंदों आरो। दा मा दोनथ'नोसै नामा
औ टाइमाबो जाबाय।
औ औ दे गोजोननाय थाबाय।
औ नोंनिसिमबो